औ।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ नोंथांनिसिम खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। ओ दिनै जों सावरायनो ला बे आयदायानो जादों सोलोंथाइनि ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' दानि जुगाव जोबोद गोनां बेयो नङा होमबा? ओ दानि जुगाव सोलोंथाइ नङाब्लानो जेबो बेबायदि जालिया जेबो खामानियानो जालिया ओनना बुंजायो सोलोंथाइ गैयाब्लानो ओ सोलोंथाइखौ बुङोब्ला सोलोंथाइआ जोबनाय गैया जोङो जोगो जोनोम जानायनिफ्रायनो लानानै थैनायसिम जोंनि बे सोलोंथाइया जोबा। जोंनि सोलोंनांगौआ बेबायदिनो ओ फारि फारियै जोंनि जिउआवहाय बेबायदि फैबाय थायो गोबां सोलोंनो गोनां दङ दायो सोलोंथाइ गैयाब्ला नो जेरावबो खामानि दामानिबो मोननो थाङा ओ नखर बेंनो थाखायबो सोलोंथाइ नांगौ जेरै गोदो गोदाय बेबायदिनो मेट्रिक पास खालामबानो बेदि सोलोंथाइ मेट्रिक पास खालाम लामनानैनो बेबायदि साख्रिफोरखौ मोनलाबायोमोन गोदोनि जुगाव नाथाय दानि बे मदारन जुगावहाय बेबायदि नंलिया मेट्रिक पास खालामनायदोंल जेबो जालिया हायर से केनद्रि पास खालामनायदोंबो जेबो जालिया नाथाय हायार एदु नांगौ जाबाय ओ बेनिखायनो जोङो प्रफेशनेल लाइनाव थाङाब्लाबो बेबायदिनो डिग्रि फरायनानैबाबो दानिया जेबो जालिया नाथाय डिग्रिनि उनावबो बि एद बेबायदिनो माबा माबि खालामनांगौ जायो अ ब्लासो मोनसे मोजां ओ बेबायदि डिग्रिखौ मोननो हायो ओमफ्राय मोजां साख्रिखौ मोननो हायो ओ नोंथाङा बे सोलोंथाइनि बागै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
ओ सोलोंथाइ बुङोब्लाथ' जोंहा बेनो जोंनि जिउआव सोलोंथाइनि गोनांथि सोलोंथाइ गैयाब्ला दानि जुग जुगाव जोंनि जिउआ खोमसि होननानै जोङो बुंनो हायो। मानोना जायफोरा फरायो बिनि साननाय आरो बिनि साननाय हनाय आरो गियानफोरा माने जोबोद मोजां जायो जायफोरा फराया ओरैनो फरायालासिनो गावनि टाइमफोरखौ वेस्ट खामनानै जायफोरा दोङो ओ बिथांमोननि साननाय हनायफोरा फरायनाय सासे फरायसा एबा फरायसुलिदों माने बिसिनि साननाय हनायफोरा गोरोबफाया आरो थ' आं बेखौनो बुंनो नागिरो जि गुबुनाव जोङो फरायनानै गाव फरायनानै बा सोलोंथाइखौ जोङो लायोब्ला माने जोङो जिउआव गावगायनि माखासे थांखिफोरखौ लानानै सोलोंथाइफोरखौ लायोब्ला जोङो साक्सेस जानायखौ बा जोङो जाफुंनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
नोंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो
सोलोंथाइखौ जोङो लानांगौ ओ मानो होनोब्ला दानि जुगावथ सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेरावबो जाया नोंथाङा बुंखाबाय बे सैथो मानो होनोब्ला जोङो मोनसेनि मोनसे जोङो ओ हिसाब खामनो थाखैबो जोङो माखासे मेटसफोरखौ रोंनो गोनां जायो आरो लोगोसे गुबुनफोरजों गुबुन मानसिफोरजों रायज्लायनो थाखैबो जोंनो बेबायदि सोलोंथाइ लाब्लासो जोङो गुबुननि माने बिद दि रायज्लायनाय रावफोरखौ जोङो माबानो हायो आरो रायज्लायनो हायो जेरै इंलिस हिन्दी बेफोरखौ फरायसालियाव जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लाब्ला आरो गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि बाथ्राफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनो आरो मोजां गाज्रिखौ जोङो बिजिरनो हानाय आरो बुजिनो हानायफोरा जोंनि जिउआव माने बारा जायो आरो
नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो खोथा ओ नोंगौ जे दानि मुगायाव बेबायदि राव रायज्लायनो थाखायबो गुबुन गुबुन राव रायज्लायनो थाखायबो सोलोंथायाइ नांगौ जायो ओ नङाब्ला जोङो गुब गुबुन सासे मानसिजों जाया मोनसे रावखौ बुजि जिया बे रावखौ रायज्लायनो थाखाय गुबुन मोनसे राव सोलोंनांगौ जायो आरो बेयो नंगौ बियो जोबोद गोनांथि आरो बुंनो थाङोब्ला जों जोन जोनोम जानायनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफाया जोंनो सोलोंथाइ होबोग्रा बिनो बिसोरनो जोंनि गिबि ओ गि बि फोरोंगिरि होननानै बुं जायो मानोना जोनोमनिफ्रायनो बिसोरो जोंनो मोजां आखल मोजां मोजां आखल मोजां साननाय मोजां खामानिफोरखौ फोरोंबोदों आरो बेबायदिनो फोरोङै फोरोङै उनावसो जोंनि फोरोंगिरिफ्रा फैयो। जाया जोंखौ जोंनि बिगियान एबा गुबुन बेबायदि रोखोमनि ओ जिनिसफोरखौहाय बाथ्राफोरखौहाय फोरोङो स्कुलफोराव बा फरायसालिफोराव। आरो बेल' नङा नाथाय जि ओ जिउआवहाय दावबायलांनो थाखायबो फराय बा सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। मानोना सोलोंथाइ गैयाब ब्लानो दानि मुगायाव जेबो जालिया जेरै नोंथांङा बुंलांबाय मोनसे मोननै मेथो ओ माबा मोनसे साननो थाखायबो ओ‌ नरमेल बा ओ बेसिक मेथ्स नि गोनांथि जायो आरो जायफोरा बेखौनो रोंङा जेबो खालामनो हालिया बिसोरो आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ साननो गोरों आरो साननो साननो रोंङि बेबायदि जायो जायनियाव सोलोंथाइ थायो बिसोरनि साननाय थारैनो जोबोद मोज जां आरो थारैनो ओ गोथौैयै साननो रोंग्रा जायो बिथांमोना नाथ थाय जायनियाव ओ सोलों फिथाय गैया बिसोरो सासे जाम्बा एबा बेबायदिनो गोथौ साननो रोङै बेबायदि सुबुं जानानै थालांङो। आंबो बेबायदिनो गोबां ओ‌ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फरायजोबालासिनो बेबायदिनो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय आरो गावसोरनि संसारखौ बेबायदिनो ओ संहार खालामना लानायखौ नुनो मोनदों। ओ आं सानो बेबायदि खालाम मालाब बानो सोलोंथाइखौ ओ सेथि सेथि सेथियाव दोननानै सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगौ आरो लाग्रोनानै गावनि आथिंङाव गसंनो हानानैसो बेबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौ बा हाबा जानायनि बे सिमांफोरखौ सुंनांगौ मानोना सोलोंथाइ गैयाब ब्लानो हाबा जानायाबो जेबो ओंथि गैया मानोना सासे गियानि सुबुंङासो साननानै बबे बैसोआव बेबायदि हाबा जानायनि मोजां आरो गावनि आथिंङाव गसंनो हाबासो न'खर बेंनो हागोन ना हाया बेफोरखौ साननानै माने हाबा जानाय नाथाय सासे ओ फरायालासिनो गेजेर ससेयाव फरायनायखौ गारनानै बेबायदि हाबा जाबोला बिसोरनि संसारा ओ खहा बिसोरनि संसारा खहा जालांगोन बेबायदिनो संहार जालांगोन ओ हो हाबा जाखांनायनि उनाव ओ जेबो सोलोंथाइ लायैनि दारै बिसोरो जेबो खामानिबो म मोननाय नंङा बोरै न'खर बेंगोन बोरै माग गोन बेबायदि बिसोरो सैसो गोनां जागोन आरो मावख्रुबनानै जानो गोनां जागोन नों थाङा बेनि बागै माबाफोर सानो नामा?
ओ बिनि बागैथ आङो बुंनो सानो मानो होनोमब्ला गोबां गामिफोरावनो जोंङो नुनो मोनो आरो गामि गोथौफोराव जोंनि बर'गामिफोराव ओ सोलोंथाइखौ लाला क्लास टेन फोरावनो बिदिनो फरायालासिनो थासिगोन बिया जासि गोन आरो बांसिन ओ फरायनाय गैयै गामिफ्राव माने बिदि जौगानायफोरखौ जोंङो नुनो मोना आरो खोमसि फोथायनायफोरखौ जोंङो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया।
ओ बेबायदि जायफोरा सोलोंथाइ गैया हाबा जादोंबा मादों बिसोरनि न'खराव बुजिलायनायखो खम नुयो नांज्लायनाय खमज्लायनायफोरखौ बारा नुनो मोननाय जायो आरो थ आंङो बेखौनो बुंनो लुबैयो सोरबाफोर नोंनि न'खर नखरनि एबा नोंनि गामियारि सोरबाफोर उसुंसेयारिफोर दङब्ला मोजां एडभाइसफोरखौ हो मानो होनब्ला जोंनि जिउआव सोलोंथाइयानो मेन दानि जुगावथ जोंहा फरायनाया जोबनानै थाङा अनेक माने मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि फरायलांनो हानाय बेबायदि खाबुफोर दङ थ आं हास्थायो जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो जेन साबसिन बांसिन माने बेबायदि गोजौ थाखोआव मोननो हानाय बायदि सोलोंथाइफोर खौ जोंनि बर' बिसाफ्रा लानांगौ आरो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाफ्रा थारैनो थार आरो सैथो ओ जोंनि बर' हारियाव बेबायदिनो गोबां जौगानाय बर' फिसाफोर जानांगौ गोजौ थाखोसिम फरायनो हानाय बेबायदिनो गोबां डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदि ओंखारनो नांगौ। मानोना बर'नि अनजिमाया बेफोराव जोबोद खम जेसेखि नुनो मोना गुबुन हारिनि सुबुंफोराहाय बेयाव ओ जायगा लाजोबो गोजौ थाखोनि फरायनायफोराव बेनिखायनो आङो जायो जोंनि बर' सुबुं फ्राबो बर' फिसाफ्राबो जाहाथे बेबायदि गोजौ थाखोसिम फरायलांनो हायो आरो उनाव इयुनावहाय सासे से मोजां बेबायदिनो सोलोंथाइ लानानै गुबुननोबो बेबायदि ओ एडभाइस होनो हानाय परामर्स होनो हानाय बेबायदि जाहैयो। दायो दाय नै गोबां बेबायदि बिदि नुनो मोनो सोलोंथाइनि आंखालाव गोबां बेबायदि सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा ड्राग्सनि ओ बेबायदियाव गोग्लैसोनानै दङ ड्रागस लानाय जौ लोंनाय। सिग्रेट सोबनाय बेबायदि निसा बुसतुआव गोदोस सोनानै दङ बिसोरनो मोनसे कावनसिलिं एबा एडभाइस होननानै बिसोरखौ सोलोंथायाव आरो लाबोफिननो थाखाय बेबायदि गुबन मोनसे राहा लामा लानाया साब सिन जागोन होननानै आं सानो मानोना बिसोरनि संसारा दायो बेबायदिनो द्रागस साव गोदोनानै थायोब्ला ओ बिसोरनि लाइमोन बैसोआ खहा जालांगोन आरो इयुनाव बिसोरो मोजां लामाथिंहाय हान्थिलांनो हानाय नङा। मानोना सोरबा जुदि बिसोर खौ बुंब्लासो बिसोरखौ बुजायब्लासो बिसोरखौ मोजां सोलोंथाइ होब्लासो बेबायदि बि सोरो ओ उनिउनावहाय मोजां लामायाव हान्थिलांनो होगोन आरो मो फारसे आगान सुरलांनो हा गोन नाथाय जुदि बिस सोरनो रावबो बेबायदि सोलोंथाइ मोजां सोलोंथाइ होग्रा गैयाब्ला बिसोरनि जिउआहाय बेबायदिनो लाइमोन बै सोआवनो संहार जालांगोन होननानै आं सानो। बेनिखायनो सोलोंथाइया जोंनि जिबनाव जोंनि जिउआव सेथिसिन जायगा होनांगौ सोलोंथाइखौ होननानै आं सानो आरो बे बाथ्रा नं सोलोंथाइखौनो जों सेथि जायगा होनांगौ मानोना सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो गैया होननानै बुंजायो।
नंगौ नोंथांजों दिनै सोलोंथाइनि बागै रायलायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांनि फ्रायबो गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आरो बेबायदि एडभाइसफोरखौ बाय ओ दा जों जोंनि सावरायनायखौ बेसेयावनो दोनथनोसै ओ गोसो